अ खोनादोंना नोंथा?
औ।
अ नोंथाङा दासान्दि फ्रिथ'ना औ। खुलुमबाय नोंथां दासान्दि फ्रिथ'ना नोंथाङा अ औ फ्रियानो आदसा होमबा नोंथां जों फंनैसो खोथा सेयार खालामलायनि बा सावरायलायनि ना?
औ औ हागोन हागोन
औ दा ओमबा दा नैबे बोथोराव नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा जाग्रा फिथाइ-सामथाइ ओ मोननाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय?
दा बे ओ बोथोरावथ जोंनिथिंजाय फिथाइ सामथाइफोर बुङो ब्ला जों जेरै खान्थाल आरोबाव बे थाइजौ ओ बेनि फ्राय लिसु
औ औ नोंथां
नै बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौनो मोननाय जायो आरो
अ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबा फिथाइफोरनि जेनेबा बागानफोर बानायनाय जायो नामा बा थालिर-सालिरनि बा ड्रेगन फ्रुइटसफोरनि?
बेबायदिथ आं बारा नुफेराखै नाथाय खाथि खाला ओनसोलफोराव खोनादों आरो ड्रेगन फ्रुइटफोरनिबो बा उम बे आबादखौ मावनाय जायो होननानै ओम आरो बे हाथायफोरावबो नुनो मोनदों जे ड्रेगन फ्रुइट फाननाय जानो हागौ दा ड्रेगन फ्रुइटबो ओ फिथाइ थायनाय सम
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननिथिं माबायदि ओ फिथाइ-सामथाइफोर मोननाय जायो?
जोंनिथिंबोथ अह अह औ बिदिनो माने अ थाइजौ फिथाइखौ मोनो इनिफ्राय खान्थाल बा रैमालि जे होनना बुङो आनारस अ आना औ औ आनारसखौ मो नो बिनिफ्राय ओरैनो दा ड्रागन फ्रुइटखौ एसे माने आबादखौ मावनाय नुयो आरो जोंनिथिं । खोब बां औ खुब बांद्राय नङाबाबो एसे माबाखौ मावनाय नुयो ओरैनोथ खान्थाल- थाइजौवा गावबा गावनि नखरावनो एसे था- थाफ्राम खानाय बायदि जायो आरो अ औ बेनिफ्राय उम बिदिनो सोरबा सोरबा गोबांफोर माबा थानायखौ बाजाराव फानहैनाय नुयो खान्थालबाबो माबाबाबो आरो नैबेथ दा अ सोरनिबा गावबा गावनि न- खरावथ थाजोबा नालाय दाथ आरो नै दिनैनिफ्रायथ आमथियानो जाहैबाय आमथि फालियोना नोंसोर नोंथांमोनथिं? दा खान्थाल फिथाइ जानाय बा खान्थाल थाइजौ जानायनि बोथोर दा,
औ औ औ फालियो फालियो । खोनादोंमोन आंबो खोनानायालाय औ उम नाथाय जायगा ला- ना जायगा बेलेग बेलेग बुङो जानांगौ आरो जोंनि थिंजाय बेखौ ओ मा बुङो आंबो मिथिया नाथाय खासु आबु नामाथाय
औ औ नोंथां नै दिनैनिफ्राय बे मा फोरबोआ जागायबाय आरो माने बे जोंनिथिं आमथि होनना बुङो आमथिसुवा दा बे बोथोरावहाय दिनैनिफ्राय माने खानथाल थायजौ जानायखौ नुनो मोनो आरो माने बिनिफ्राय बे बे तारमाने दिनैनिफ्राय साननानै बेखौ माने स्नि ओ सानाव लागै फालिनाय जायो बिदिनो दा नै जों दा माने माबा बेयाव नुनो मोनोना कामाख्याफोराव अमबा बैसा मेला होननाय नैबे बोथोराव अ नैबे बोथोरावनो जायो ओमफ्राय ओरैजाहाय माबायावबो ओरै बाक्सा जिल्लानि मोनसे ओरै भुटान हाजोजों नांजाबना मोनसे मन्दिर दङ जे माबा होनना बुङो मैना फुख्रि होननाय औ बेयाव औ औ औ बेहाय फोर बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो माने अम्बा बासि मेला होननानै कामाख्या मा कामाख्या मन्दिरावबो बिदि फालिनाय जायो बिदिनो जोंनिथिंबो बिदि फालियो आरो दा इनिफ्राय दिनैनिफ्राय माने दिनैनिफ्राय फुजाया जाहैबाय नालाय बेखौ स्नि सान फालिनाय जायो खायसे खायसे गामियाव आरो नेम फोरा आलादा जानो हायो जों जोंनि ओरैजोंहाय दा दिनैनिफ्राय माने फोथाराव माने स्नि सान ओंखारथ'ला आरो
जोंनिथिं हायबो सेम नोंथां बेबायदियैनो जेनेबा ओ फोथाराव आबाद मावनोबा हालेवनो मोना बा ओ बायदिसि- सिना जेरै औवा, बा बेफोरबायदिफोरखौ दाननो मोना। दिनैनिफ्राय
उम उम उम
फालिनाय जागोन।
औ औ बिदिनो आरो ओ दा बिदिनो जोंनिथिंबो बिदि माबाखौ फालिनाय नुनो आं आरो इनिफ्राय ओरैनो थालिर बागान बानायनाय जायो जोंनिथिं। नोंथांमोननिथिं बानायनाय जायो ना जाया?
जोंनिथिं थालिरनि बागान सिगाङाव बानायोमोन ना थाय दायो इसेबां नुनो मोनाखै आङो बांसिन मानसिफोरा थालिरनि जायगायाव साहा औ खौसो गायनाय नुनो मोनदों।
औ औ औ औ औ दा बे बेयो माने हाजो हाजों लोगोसे गोरोबफानाय जानांगौ। थ' जाय आबादखौ मावो बेबो हा जों लोगोसे माने गोरोबफानाय जानांबायथ' जोंनिथिं थालिर निखौ मावो मावनाया इनिफ्राय आरो बै जे गय जे गायो होनथां। गय गय बागान जे बानायो गय बागान बानायनायनि सिगां बेयो माने गया फिसा फिसा समाव थारमाने थालिर दंफांखौबो थालिर बिफांखौबो गायना होनाय नुनो मोनो आरो। जाहाथे थारमाने ओ गयनि थाखाय माने सायखौ लाखिनानै दोनो आरो थालिर बिफांखौ गायग्रोयो। गयदों औ औ हानि जाखियो नालाय औ इनिफ्राय बे थालिरखौ गायग्रोनायनि जेला माने गय गय बिफाङा माने कमप्लिट माने मा होनो बिखो गय बिफाङा फिथाइ थायनाय सिमाव लागै जायो बैसिमाव लागि थालिर बिफांखौ लाखिनाय जायो आरो। बिनिफ्राय उनाव बि थालिरखौ लासै लासैनो माने मा खालामो दाननानै गारनाय जायो। बिदि आरो आरो बै समावनो थालिर बिफांनिफ्राय फिथाइ मोननायखौ माने बाजारफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनो। बिदि आरो उम थालिरखौ नोंथांमोननिथिं थालिर मैखुनफोरखौ जायोना जाया?
थालिर मैखुनफोरखौ औ जायो जानाया बांसिनै बै जों मोनसे रोखोमै थालिर दं बेखौ खोर होनना बुङो मखोर थालिर आरो आथिया थालिर होनना बुङो। नै बेनि बिबार बु बांसिनै जानाय नुनो मोनो आरो
औ
गुबुन थालिर जेरै सिनि थालिर बा बेफोरबायदि गुबुन थालिरफोरनिखौ बारा जानाय नुनो मोना
उम उम‌ बिदि आरो थालिरनि उम थालिर होनोबोबाथ' नोंथां थालिरखौ माने गासैखौबो बाहायजोबनायखौ नुयोना जोङो। मोजाङै सानना नायबा जिरना नायबा नोंथा थालिरनि अ थालिर माने लाइजौलाय बिलाइखौबो थ' जों फुजा फाथालाव होनाय जायो। नङा हीबा नोंथां बिनि उनावथ' आं बिनि उनावथ' आरो माने थालिरनि माने मा होनो मैखुन जाय बिबार बेखौबोथ' ओंख्रिखौ जानाय जायो नङा होमबा? औ बे थालिर खौबोथ' फिथाइखौथ' जों जाखायोआनो बिनि उनाव आरो माने बैसागो समावहाय बबेबा-बबेबा थालिरनि बिफांखौ जायखौ फस्ला होनो बेखौबो ओंख्रि जाजाबावो नङा होमबा नोंथां अ बिनि उनाव थालिर बिफांखौ जोङो मा खालामो होनबा दाननानै माने सिंखावनानै फोराननानै आरो बा बेनि मादाखौबो सिंखावनानै फोराननानै सानदुुंआव होनना फोरानना बेखौ सावनानै खारै जानाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
माने थालिरा गा-गासैखौबो जाजाजोबो होनबाबो अर जाया आरोना नोंथां? उम नोंथांमोननि थिं अ बिदि खालामो खालामा जे थालिरखौ दानखावनानै सान्दुङाव फोराननानै बा खारै जोंदि खारै ओंख्रि जायो खारै बानायनाय जायोना जाया?
आं बुंगोन जे बे खारि बानायनाय जा नेमखान्थि बेयो जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन। जेरै नोंथाङा दा बुंबाय थालिरनिफ्राय थालिर मदाखौ दाननानै फोराननायनि उनाव सावनानै बे खौ खारै बानायो। जों-जोंनिथिंजाय एसे खम नुनो मोनो बे फोरबायदिखौ ओ जोंनि थिंजाय बे दायो मावनाय जा आबाद ओ बा बा मागा आबाद आरो दा सबाय बा बेफोरबायदि सिबिं नों बेफोरबायदि ओम आबाद ओ बे सबायफोरखौ
उम उम
नि उनाव जा थालाङोना दं ओ बि ओ बिलाइ बे थारिफोर नैबेखौ सावना नै जों बेनिफ्रायसो हासार ओ बेयो मा ओ खारैखौ बा बानायना लायो आरो
औ औ औ
ओम बेबायदि जोंनिथिंजाय ओम थालिर मदाखौ फोराननानै सावनायखौ आं इसेबां नुनो मोना मानो होनबा खारैया गोबां सम हा लासे इउस खालामजायो नालाय बेखायनो माने जों बे सबाय जा थालांनाय
औ औ
उम उम बे बेफोरखौनो बाहायो आरो
औ मोनसे खोथा गोसोखांबावदों नोंथां ओ नोंथाङा गोसोआव दंना गैया मिथिया गोदो समावथ माने जोङो हाबा खुङोबा थालिर बिलाइनि सायना खालामनाय नुदोंमोन ना नोंथाङा अ अ दाबो दाथ बिदि गैला दा टेन हा टेन खालामजोब्बाय आरो बै थालिर थालिरनि बिलाइखोदि सायना खालामनानै हाबा होयोमोन आरो बै समाव नोंथां ओंखाम जानाय माने ओ जाहाथे दिस फोर जो जो जोंजे दा अवान टाइम दिस बाहायो ना दा बैनि जायगायाव माने थालिर दनानि दनाखौनो बानायनानै माने मोनसे थोरसि महरै बानायनानै बेयावनो ओंखाम जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां औ दाबो अ खायसे खायसे पुजाफोराव बिदि दना जोंल माने ओ माने माबा खालामनायखो नुयो आरो प्रसाद आरि लानायखौ नुयो बिदि बे थालिरनि दनायाव जोङो दाथ उम
मानस बेयो नोंथां मानसिनि साननाय हनाय नायनि सायाव आरो जुगा सोलायनायनि सायाव गोबां गोहोम गो ग्लैदों आरो। बुंनो थाङोब्ला बेयो जों दा जा थालेदनि धरनायाव जायो बुंदोंमोन नों दायो। बे बुंनो थाङोब्ला थोबोद मोजां मोनसे ओ नेमखान थि बुंजायो। मानो होनब्लानो बेयो जेनेबा जों इउस बाहायनायनि उनावबो जों गारनानै दोनोब्लाबो बे हायावहा मि-मिलियो आरोना। मिलि-मिलिफिनलाङो।
औ औ औ।
नाथाय दाथ' बांसिन जों अवान टाइमखोनो बाहायनाय नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला बांसि न अवान टाइमफोरा सायाव प्लास्टिक थायो जाय ओम गलि नो एबा हायाव मिलिनो गोबाव सम लायो। बेफोरो आबहावा खौ गाज्रि खालामो आरो।
औ नोंथां। दे आटचा नोंथां होमबा जोंनिया समाबो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय। दे नोंथां उम दे।